औ खोनादों।
औ औ नोंथाङा मा खालामना दङ दा।
ओ दा। थ' आं ओरै ओ खोनादों।
औ औ। दा औ औ नोंथ थांदों मोनसे। आं सावरायनो आं लादों सावरायजाग
औ सावरायजायो औ।
औ दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय बर' हारिमुनि फारसे एसे सावरायनो लादों आं दा सावरायजागोन ना नोंथां नोंथांजों?
औ सावरायज जायो।
दा सावरायबा औ दा बर'नि हारिमु होनोब्ला जोङो। दा। हारिमु मोनसे थांनानै थानो थाखाय बै हारिनि राव धोरोम, आसार खान थि गाननाय जोमनाय जानाय दानाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफ्रा गोैबारै जाथार नङा होनाबा नोंथां
औ नंगौ औ
औ दा थिग बेबादिनो हारि मोनसेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो बेैफोरखौ गोनांथार जायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ औ
उम उम दा हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा बर' हारियाबो हारिमु दङ नंगौना। औ जेरै बर'नि बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय बागुरुमा मोसानाय खुगा मेथाइ मोसानाय रोजाबनाय दामनाय देनाय बर'नि सुंद' सल' बर'नि सल'मा गावनि खन्थाइ रायथाइ बायदि बायदि लिरनाय फोराबो बर' हारिमुनि मोनसे एंगारलायनो हायै गोनांथार बाहागो नंगौ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों नंगौ
दा हा आंनि खायसे खायसे राहा खौ आं नोंथांखौ औ लादों दा राव आरो थुनलाइ दा राव आरो थु थुनलायाबाथ' हारिमुनि मोनसे बागो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ रावा मोनसे हारिनि सिनायथि थिग बेबादिनो ओ राव नङाब्ला मोनसे हारिनि हारिमु जोनोम जानाय नङा रावखौ नांथारग्रोयो नङा होनबा रावनि जों हारिमु मोनसे जानोब्ला नङा होनबा?
औ नंगौ औ खोनादों
औ बेेखायनो हारिमु मोनसेयाव रावा गो नांथार जाना फैयो। जेरै जोंनि बर' राव नङा होमबा?
औ
औ औ दा हारिमु मोनसेयाव बायदिसिना बाहागोफोर थायो धोरोम धोरोमावबो मोनसे हारिमुआव जानोब्ला धोरोमनिबो गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
जों नुनो मोनो। मोनसे हारिमु जेनेबा जोंनि बर' हारिमु जेरैहाय बाथौ धोहोरोम नङा होमबा जोंनि बर'फोरा बांसिनानो बाथौ धोरोम नङा होमबा थिग बेबादि दा गाननाय जोमनायनि बि थिङाव लानानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा नुनो थाङो मोनसे हारिमुखौ समायना एबा महर बेरखांहोनो थाखाय समायना गाननाय जोमनायनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नंगौना? औ थिग बे रोखोमैनो ओ हारिमुवारि सि जोम बर'फोरनि जेरै गामसा बायदि बायदि। रमायना आगरफोरानो बर' हारिमुखौ आरोबाव समायनासिन खालामबावो नङा होमबा
औ औ
औ दा बे बिथिंजों नायनो थाङोब्ला हारिमु मोनसेयाव जानाय लोंनायाबो गोनांथार मोनसे हारिनि हारिमु नङा होमबा थिग बेबादिनो बर' हारिमुआवबो जानाय लोंनाया ओ दंखायो आगोलनिफ्रायनो आरो आथिखालबो जोङो नुबोगासिनो दङ जेरै जेरै बे रोखोमैनो जोंनि बर' हारिमुावबो बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होनबा जेरै बर'नि अनला ओंख्रि नङा होमबा नोंथां खोनादोंना खोनादोंना नों दा औ जेरैहाय बर'नि खारदै ओंख्रि, साम' ओंख्रि, अमा बेदर, लाथा एम्फौ खांख्राइ, ना, नारजि, नाफाम बायदि बायदि ओंख्रिफोरा बर' हारिमुनि नेरसोन। नंगौना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ थिग बे रोखोमैनो बर' हारिमुआव बायदि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा दा औ औ दा दानाय लुनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायाबो मन बर' हारिनि मोनसे हारिमु नङा हा हारिमुनि बाहागो नङा होमबा
औ नंगौ
जों नुबोगासिनो दङ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव जोबोरैनो आखा फाखाथार जेब्लाबो जेरैबो दख'ना, गामसा, आर'नाइ, फास्रा, जोमग्रा, बिदन बायदि बायदि दख'ना थावस दि जोङो बर' हारिनि आइ जोफोरखौ गावनि आखाइ जोंनो ओ गावनो आगर एरनानै जि-जोम दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो एबा गाननायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
दा बेनि अनगायैबो बेनि हारिमु मोनसेनि बर' हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागोआनो जाहैबाय रोजाबनाय आरो मोसानाय नंगौना खोनादों ना नोंथां औ औ दा हारिमुखौ ओ समायनासि सिन खालामना लाखिनो थाखाय मोनसे हारिमुखौ समायनायै लाखिनो थाखाय रोजाबनाय मोसानाया गोनांथार नङा होमबा? एबा रोजाबनाय मोस सानाया मोनसे हारिमुनि बाहागो जेरैहाय जोङो मोसानाय गैयाब्ला जोंहा रं जानायानो जाया मोज ओ रोजाबनाय गैयाबा रंजानायानो जाया नङा होमबा? थिग बेबादि ओ मोनसे हारिमुआव रंजानाय मोसानाया थाथारनांगौ जेरैहाय जोंनि बर' हारिमुनि, बैसागु मोसानाय, खेराइ मोसानाय, खुगा मेथाइ मोसानाय, बागुरुमबा मोसानाय बायदि बायदि जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नङा होमबा?
औ नंगौ
थाङाबो बर' हारिमुनि फारसे आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ
औ नोंथां बुंनाया नंगौआनो।
औ
जोंनि बर'नि हारिमुआव गोबां, ओ दो ओ माब बा दङ गोबां रोखोमनि जेरै बुंनं बुंबाय ओ मोस मोसानाय मानाय ओ आरो जोंनि, जानाय लोंनाय, जेरै अनला नार नारजि अमा आरो सबायजों साम'
औ नंगौ।
औ बेफोरो औ ओंख्रि ओमफ्राय, उम आरो बिदियैनो, ना हारि गुरनोबा जोङो जेखाइ, खबाइ बेफोरखो बाहायनो हायो आरोब बुं औ आरो मैगं थाइगं ओ हानोबा जों सिखा बे सिखायाबो जोंनि आगोलनि माने बुंनो हाया आगोलनि जुगनि बर' हारिनि फ्राय जाबोदों आरो बे जग्रा उम सियारफोराबो आगोलनि। ओब बर' हारिमुआ दंफां लाइफांनिफ्राय बानायदों आरोब ओब आरों माइ गाय माइ लामनोबा ओ बै एम खौ बाहायो। बेफोरबो आगो जोंनि बर' हारि हारिमुनि ओ मोनसे सिनाय थि बेब बेफोरखो जोङो गासिबो बर' न'ख बर' न'खराव नुनो हायो आरो
औ औ दा नोंथांसिम आांनियाव मोनसे सोंथिबाव।।। दा बर' हारिमुनि नि थ' बैसागु मोसानायाबो मोनसे बाहागो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना औ दा जोंनि ओनसोलाव बर' बै बैसागु मोसानायखौ जों नुनो मोनो दा बेवहाय बैसागु मोसानायाव बर' आइजोफोरखौ मा मा गाननानै जों बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा आंनो
औ औ ओ हिन्जाव हिन्जावफोरनिया जाबाय दख'ना। दख'ना गोमो बियो जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि गोमो आरो ओमफ्रायो आरननाय। आर'नाइ गोजा बा गोथां। मा खौ लायो आरो आर'नाइयाबो जोंनि मोनसे सिनायथि। आरो जाबाय बिनि फास्रा रेगि रिगां होननाया बे बेबो मोनसे मेन आरो ब्लाउस गोजा आरो
औ थारैनो
औ आरो खानाय खानायाइ खाथबनानै बिबार लानाय मानाय आरो देलायनाय मानाय बेफोरजों माने जोंनि बे बर' हारिनि ड्रेसा जोबोद ओ समायना
समायना औ औ नंगौ नंगौ
आरो हुवाफोरनिया जाबाय ओ गामसा गान्नाय ओ गामसा गोथां गाननाय आरो ओ आर'नाइ लानाय आरो बे ओ आर'नाइनि मोनसे गस्ला
औ नंगौ
बे बेफोर जों आरो बिदिनो दामग्रा रि ला बा मोजांसिन नुयो आरो बिजि ओमफ्राय औ बेफोरनो जाबाय मोनसे बर'नि
औ औ औ थारैनो आरो मोनसे सोंथि बाव आंनिफ्राय नोंथांनिसिम दा बर' हारिमु होनोब्ला थ' जोंनिया संनाय खावनाया गोनांथार नङा होमबा? खोनादोंना औ दा संनायनि फारसे नोंथाङा आंनो अनला ओंख्रिखौ माबादिहाय संनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना सुंदयै
औ औ अला ख्रिखौ जोङो ओं माइरंजोंसो बानायनाय जायो ओ माइरंखौ जोङो माबानो लानांगौ देनानै गिलि खालामना लानां गौ आरो ओमफ्रायो जोङो माजों संनो बेखौ जोङो ओ रेडि खालामनानै लानांगौ जेरै औ सायख'ना लानांगौ ओमफ्रायो अमा बेदरजोंबा जोङो अमा बेदरखौ संग्रोनांगौ फार्स्टआव ओमफ्रायो बेथ' गिलिजा खांबाय नालाय माइरं माबा देनाया होमबा बेयावहाय जोङो ओ दैजों सोमनानै बिखौ बे बेदराव होफानांगौ आरो आमफायो दसे टाइमनि थाखाय माने संनांगौ आरो होनबानो बे अनला ओंख्रिया जाबाय आरो।
औ औ औ थारैनो थारैनो नोंथांजों सावरायनानै आंनि गोसो गोबारैनो मोजां मोन बाय खोनादों नोंथां आसा खालामो नोंथांङाबोथ' इयुनाव नोंथांजों रायज्लायबावनो मोनगोन होन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय नों
औे दे औ
दिब्ला समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथा औ दे गोजोननाय थाबाय औ साबायखर